ओं
हेलौ औ नोंथां नोंखौ खुलुम हरनाय जासिनाय थाबाय दा नोंथाङा फ्रिमोन नामा एसे
आं फ्रिमोन नोंथां नो नोंथांना ओमफ्राय बिदिनो खौरांफोरा बोरै सोलिगासिनो
औ नोंथां खौरांफ्रालाय दा बरथ'मान मोजाङैनो दङ दा जेबो खामानि दामानि गैथ'वा मफ्राय नोंथाङालाय बोरै
आंबो नोंथां इसोरनि अननायावहाय गासैबो बिदिनो मोजाङै सोलिगासिनो
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे खोथायाव सावरायलाय होननानै फन हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सोलाबोब्ला
जागोन नोंथां दे
औ दा माने टपिकआनो जाहैबाय जों सानैजों माने सल'बाथा साव माने फोरमायलायगोन आरो बिनि ओंथिफोरखौ माने मिथिहोलायगोन सानैजों दा बेफोरखौनो सानदों दा ओंखायनो आं माने गोसोमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायहरग्रोबा मोजां जागोन नामा नोंनि सल'खौहाय
ओ जागोन नोंथां जोङो मोनसे बिदिनो जे सल'जोंहाय जोङो माबा मोनसे गियान लानो हानाय बेबायदि सल'फोर जों फोरमायलायगोन
औ
आं दायो गिबियावनो बे सल'खौहाय आङो जागायजेननोसै मोनसे गामियावहाय सासे आबादारि दंमोन बे आबाद दारिहा साब्रै फिसाज्लाफोर दंमोन बे आबादारिया
उम
बिदिनो गावनि जिउ राहा खुंलांनो थाखाय गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनानै गावनि आबाद फोथारफ्राव आबाद मावनानैहाय गावनि जिउ राहाखौ खुंलांबाय थायोमोन आरो नाथाय फारसेथिं जोङो नायोब्ला बिनि जे फिसाज्ला साब्रै दंमोन बे फिसाज्ला साब्रैया ओरैबायदि अलसिया आरो ओं गावजों गावहाय नांलाय खमलाय आरो गावजों गाव जेबो फंसेबो बाथ्रायाव मिलायलायै बिदिनो न'फ्रावहाय असान्थि जाबाय थायो आरो गावजों गाव मिलायलाया आरो बिफाखौहाय बेनि आबाद मावनाय बा न'खर खुंलांनायावहाय बै साब्रै फिसाज्लाफ्रा मदद होआमोन अब्ला ओं फिसाज्लाया अब्ला बे बिफाया गोसो सिङावहाय गोबां बिदि बिदिनो दुखुजों सोलिगासिनोमोन आरो गावनि फिसाज्लाफोरखौहाय ज' थाजानो बा खौसेयै थाजानो आरो गावबा गावनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय गोबां बिदिनो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय बिफानि खोथाखौ बे साब्रै फिसाज्लाया लायाखैमोन आरो बिसोरो गावनि गोसोबायदि सोलिलांगासिनोमोन अब्ला बिदिनो समा बारलांबाय बारलांबाय नाथाय बे बिफाया बे साब्रै फिसाज्लाफोरखौहाय गावजों गाव बिदिनो अनलायलायनाय बा मिलायहोनो हायासै अब्ला बिफाया बिदिनो बैसो जालांनायखाय बियो ओ थैहां थैहां अबस्थायाव फैबाय अब्ला
औ
बे थैहां थैहां अबस्थायावहाय बियो गावनि फिसाज्लाफोरखौ लिंहरबाय फिसाज्लाफोर नोंसोर आंनि खाथियाव फै आं नोंसोरजों मोनसे बिदिनो गोनां खोथा सावरायनो होननानै आं सानदों नोंसोर आंनि खाथियाव फै अब्ला फिसाजलाफ्रा थांबाय बिनि खाथियाव ओमफ्राय बे बिफाया बेसोर खौ बुंबाय जे नोंसोरो गन मुथासे लानानै फै जाबाय
औ
अब्ला फिससााज्लाफ्रा बिदिनो बन मुथासे लानानै फैबाय ओमफाय बिफाया बुंबाय आरो जे नोंसोरो बे बन मुथ मुथासेखौ सासेनिफ्राय सासे गासैबो सिफायनो न नाजालाय होनबाय अब्ला गिबियाव फिसााजला गिदिरा बे बन मुथाखौहाय सिफायनो नाजाबाय हबा बन बन मुथाया बुरजा जानायखाय बेखौ सिफायनो हायासै आरो थिग बिदिनो नैथि फिसाज्लायाबो बन मुथाखौ सिफायनो नाजाबाय अब्ला बेबो सिफायनो हायासै थामथियाबो बिदिनो जुजिबाय होनोमबाबो बेबो हायै ै आरो उन्दैसिनाबो बन मुथाखौहाय सिफायनो नागिरबाय अब्ला उन्दैसिनाबो बन मुथाखौहाय सिफायनो हायासै अब्ला बिफाया बुंबाय आरो ओं नोंसोरो दायो बे बन मथ जुथाखौथ' सिफायनो हायासै अब्ला नोंसोरो मा खालामदो बे बे लानानै सिफाय जाबाय थिग मा होनो बिफाया बुंनायखाय बे साब्रै फिसाज्लायाबो बे बन मुथानिफ्राय मोनसे मोनसे बनखौ लाबाय आरो नुनो मोन ओमफ्राय जोङो जे बयबो बे साब्रै फिसााज्लायाबो बन मुथाखौहाय गोरलैयैनो सिफायबाय अब्ला बे फिसााजलाफ्रा बुंबाय आरो नै आफा जोङो बन मुथाखौ मोनसे मोनसेयावहाय जोङो सिफायजोबनो हाबाय अब्ला बिफाया बेखौ बुंबाय बिसोरखौ बुंबाय नै खोनासं फिसाफोर नोंसोरो दहाय जे गन मोनसेखौ सिफायनो हाबाय बियो बिराद सहस मोन ना नाथाय नोंसोरो जेब्ला बे गन मोनसे मोनसेखौनो नोंसोरो ज' जमा खालामनानै नोंसोरो सिफायनो नाजादोंमोन अब्ला नोंसोरो सिफायनो हायासै होनना बुंबाय अब्ला बिनिफ्राय बे बिफाया बेसोरखौ बुंबाय आरो थिग बेबायदिनो नोंसोरो जुदि साब्रैबो खौसेथियै अनलायनानै मोजाङै सलियोबा नोंसोरखौ रावबो ओं जेबो खहा खालामनो हानाय नङा आरो नोंसोरनि खौसेथियानो नोंसोरनि गोहो जागोन बिदि होननानै बुंबाय आरो बे समावसो बे फिसाज्लाफ्रा गावसोरखौहाय गोसोआव सानबाय जों माानो बेबायदि नांलाय खमलाय थाबाय थायोबा जों गावजों गाव अनलाया जोंनि बिफाया जे जोंखौ फोरोंबाय जों बेखौहाय दायो बुजिनानै जों गासैबो जों खौसेयैनो बिदा फंबाय जों अनलायनानै जोंनि संसार खौ जालांनोसै होननानै बुंबाय आरो आं बे सल'जों आं बेखौनो बुजिदों नोंथां जे जोङो खौसेै थायोबा जोंखौहाय रावबो ओं गोहो गैया जे जोंखौहाय नासयनो बा जोंनिखौ माबा मोनसे खहा खालामनो आं बे खेथ्रखौ बुजिदों नोंथां अब्ला नोंथाङा नोंनि सल'बाथाखौ फोरमायनो हासिगोन
औ नोंथां दा नोंथाङा जोबोद मोजां आनि सिगाङावहाय सल' खोन्थानानै फैबाय बेनिफ्राय आं सोलोंनो मोनदों जे जों गोख्रोङै थायोब्ला जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आरो हारसिङै थायोबा जोंखौहाय नारसिननो बोलो मोनो गुबुनफ्रा होननानै औ दा आं नोंथांनि सिगाव आंनि मोनसे सल' खोन्थानो सानदों सल'आनो जाहैबाय मासे दाउराय ओमफ्राय मासे दाउब'नि दा काहानिया ओरैबायदि माने सानसेखालि दाउराइ मासे ओमफ्राय दाउब' मासे माने लोगो मोनसनलायबाय आरो दा बेवहाय मा जाखो सानैजों रायलायलायावनो मोनसे खोथा खोथा ओंखारलांबाय जे दावराया बुंबाय जे नै दाउब 'नाय आंनि गांफोरखौ नाय आंनि गांखंफोरखौ नाय बेसे समायना नों ओरै नायबाबो ओरै नायबाबो माने समायनाल' आंखौ नुबा मानसिफ्रा गोबां बाख्नायो आंनि महरखौ नुनानै होननानै बुंबाय नोंहा मा दङ नोंथ' नोंना गांखंफ्राबो मोजां नङा नायनोबो समायना नङा गुफुरल' नोङो होननानै बुंबाय दा बेखौ खोनानानै माने दावउब'वा हाय खोनाबाय बे खोथाखौ माने दावराय बुंनायखौ खोनानानै होनफिनबाय आरो बेनि सिगाङाव बेहाय नोंथ समायना दाउराइ आं मा खालामबावनो आंखौ इसोरानो बिदि सोरजिहरबाय होननानै बुंबाय दा ओमफ्राय सानैजों गावस्रलायबाय आरो गावस्रायलायनानै दाउब'आ गोसोआव सानफिनबाय आरो आंखौथ' बियो गोबां बिदि बुंबाय र' आं बेखौ मोनसे सिक्षा होनि होननानै बुंबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय सिकखा होनो होननानै सानसेखालि लोगो मोनफिननायाव दाउराइआ मा होनोमोनलाय दाउब'आ दाउरायखौ बुंबाय आरो थौ दाउराय जों सानैजों जयैनो अबेबा मोनसे जायगायावहाय बिरलांनोसै। बेरायहैनि होननानै बुंबाय सावरायलायबाय ओमफ्राय दावरायाथ' होनबाय औ। बेरायहैनोसै जागोन होननानै दाउराया सानबाय आरो सिं सिं गोसोआवहाय आंथ'। समायना बेजों थाबाबो गुबुनफ्रा बेखौ नायनाय नङा आंखौसो नायखागोन बेजों बेरायहैनोसै मानसिफ्रा आंखौ थाल लागोन होननानै सानबाय आरो दा। बेयावनो बिदि जाबाय ओमफ्राय सानैजों माने बेरायनो होननानै बिरजेनबाय आरो। दा बिरजेननायावथ' फार्स्टआवहाय सानैजों समान समानैनो। दों आरो बेबो ओमफ्राय बिदिनो एसे। गोबाव जानानै गोजौ गोजौ माने बिरलांनायनिफ्रायनो ओमफ्राय। दाउब'आ सानबाय आरो एबार र बिखौ सिकखा होनोसै जों मानि थाखाय जोंनि होननानै। ओमफ्राय दाउबआ माने दाउराइखौ गालांबाय माने एखेबारे गोजौआव। बिरलांबाय दा दाउरायाथ' बांद्राय गोजौ बिरनो हाया नाथाय दाउब'आ। ओरैबायदि बिरनो हायो गोजौ गोजौआव थांनो हायो नाथाय दाउराया गावनि बे मोदोमनि गिलिर बा गांखंफोरनि थाखायनो। बे बारा गोजौआव बिरनो हायासै ओमफ्राय गाहायाव। सानैजों ओंखारफिनबाय आरो दाउ दावबआ गोजौनिफ्राय बिजिरनानै गाहायाव ओंखारफिनबाय दाउरायाथ' बेनि गाहायाव जाहैबायमो नालाय। ओमफ्राय दाउआ फैफिनबाय दा। सानैजों ओंखारलायबाय जिरायलायबाय माने दा दाउरायाथ' गोबां मेंबाय नाथाय दाउबआ मेङाखै। ओमफ्राय बेयाव एबारहाय माने दाउबआ बुंबाय आरो खोन्थाबाय खोथाखौ आसोल खोथाखौहाय दावरायनि सिगांआव नाय आं बिसिब बेसिबां गोजौआव बिरनो हायो नोंहा नाथाय नों बिरनोनो हाया नोंहा महर। महरल' दं जाहैबाय नोंहा जेबो थेब गैया जाहैबाय आरो फ्राय फोरोंनाय जाबाय ओमफ्राय दा। बेयावनो जों बिनो मोनसे सोलोंथाइ बो मोनो आरो नोंथां एबा जोंहा। जोंनि मेन जे सिनायथि जोंनि सिनायथिया जोंनि महराव थाया जोंनिनो माने काबिलियेट बा। जोंनि माने जों मावनो दांनो बेफोरावसो थायो जोंनि बोलोआवसो थायो बि बा मेलेमाव थायो। मानो होनबा सिनायथिया जोंना। माने सब समाय जोंखौहाय माने हाया। मरजोंहाय जों थांनोनो हाया। जोंनि थाखाय माबा नांगोन बेनि थाखाय बोलो नांगोन बा जोंनो दिमाग नांगोन। बेफोर बायदि आरो नोंथां आंनि बुंनायाथ' बेनोमोन आरो आंनि सल खोन्थानाया।
ओं नोंथांनि सल'खौ खोनानानै मोजां मोनबाय थारैनो दावब' आरो दावरायनि स-सल'जों जों बेखौनो बुजि नो थाङोदि नोङो ओं समायना जानानैबा नोङो देखायनानै नोङो ओ बे संसारखौ जालांनाया गोब्राब। नाथाय नोंनि खामानि-दामानि मावनाय जेरैहाय दावब' बेबायदिजोंसो जोङो संसारखौहाय मोजाङै सोलिलांनो हागोन आं बे खौ मिन्थिदों आरो नो-नो-नोंथां
औ दा ओमफ्राय नोंथां जों सानैजोंथ' बिराद मोजाङै सावरायलायबाय नोंथांनिफ्रायबो आं जोबोदनो इदिनो माने ओंथि गोनां माखा से खोथाफोरखौ मिनथिनो मोनबाय दा नाथाय नै जोंना समावबो जानानै फैबायमोन। अब्ला नोंथाङासो मा होनो?
होमबा नोंथां जाथ'सिगोन खोमा दा दायो दाहायफोर आरो इदिनो सावरायनोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय।